औ
खोनादोंना नोंथाङा
औ आं खोनादों नोंथाङालाय आंनि ओ गारांखौ मोजाङैनो खोनादों ना? हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां
मोजां
हेलौ माने नोंथां नोंथांनि आवासा से ओ थाबथा थाबसो नोंथांनि आवासा एसे थाबथा थाबथा फैगासिनो माने
अ दायोलाय खोनाद
खोनादोंना नोंथां?
मोजां खोनायाखै।
औ दा खोनाबाय दे।
औ दायो आंनिखौ मोजां खोनादों ना खोनायाखै गारांखो। अ उम औ हेवौ।
नोंथाङा मा
थाङा बेलासिनि साहाखौ लोंखांबाय नामा?
औ नोंथां लोंखांबाय नोंथाङालाय लोंखागोना लोंखाङाखै बेलासिनि साहा खौलाय।
आंबो लोंखांनानैहाय सिथ्लायावहा ओ गुसु बार जागासिनो दङ।
औ नोंथां ओमफाय नोंथांनि खबरा मोजां बा।
औ मोजाङानो नोंथां ना?
औ औ आंहाबो मोज
ओमफ्राय नोंथांनि। खबरा मोजां नं अ ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथां आं
औ मोजां।
माने ओ फिथाइ
मा होनदों नोंथां औ नोंथां बुंफिनलाय।
जों आं एसे फिथाइ सामथाइनि बागै ला रायज्लायनो होननानैहा। फीथाय फिथाय सामथाइनि सोमोन्दै एसे राय रायज्लायनो होननानै हा फन हरदोंमोन आरो। खोनायाखै नोंथां।
औ औ नोंगौ रायलायजागोन खोनादोंना नोंथां खोनादों नोंथाङा खोनागोना खोनायाखै। हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथां। हेलौ। नोंथांना नोंथाङा नेटानो नाङाखै माने।
हेलौ नोंथां।
नोंथांङा आंनि आंनि गारांखौ खोनादों ना?
हा
हेल' नोंथां।
हेल' औ औ दा खोनाबाय दे बुंदो।
आंखो। अ आं नोंथांजों हाय बिबारनि सोमोन्दै रायज्लायनो होननानैसो फन हरदोंमोन आरो।
ब बुंदो दे।
हेल नोंथांजोंहाय आंङो फिथाइ सामथायाइनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो होननानै बेहा फन हरदोंमोन आरो। हेल'
औ औ नोंथां।
एसेबो
औ नोंथां औ औ औ।
इसेबो खोनायाखै नामा नोंथांङा आंनि गारांखौ?